नोंथां औ नोंथां नोंथांनो आङो गिबियावनो कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों मोनसे आयदा नि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन।
औ औ सावरायजागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला बै आयदायानो जाहैबाय नोंथांजों आंङो बैसागुनि बागै। एसे सावरायनो नागिरदोंमोन।
औ औ सावरायजागोन नोंथां।
औ। बिदिब्ला बैसागु बोथोरखौ नोंसोरनि ओनसोलाव माबोरैहाय फालिनाय जायोबा। माबोरैहाय रंजानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा??
औ नंगौ नोंथां थारैनो नोंथां सोंनाय लेखा आंङो बैसागु बोथोरनि बाग बागै फोरमायथिनो आखाइयाव लाबाय नोंथां बैसागु होनोब्ला जोंना बर' बर' हारियाव बर' हारिनि मोनसे फोरबो जायखौ जों बुङो। बैसागु बैसागुआ जोंना ओ गोदान बोसोर होननानै जोङो बैसागुखौ बर'फोरा फोथायो आरोना बैसागु। जोंनिया सैत्र दाननि जोबथा सानखालिनिफ्राय जागायो सैत्र दाननि जोबथा सान। सानखालि जोंङो मोसौ बैसागु। ओ फालिनाय जायो आरोना नोंथां जोंनिया बैसागुआ मोननै रोखोमनि मानसि बैसागु बा मोसौ बैसागु ओ मोसौ। बैसागुखौ जोंङो गिबियावनो सैत्र दाननि जोबनाय खालारनिफ्राय। जागायनाय जायो बेबायदिनो जों मोसौ बैसागु। मारैहाय फालियो होनोब्ला जोंङो गिबियावनो फुङाव सिखारनानै। ओ औवा बिजौ लानानै जोंङो बेखौ थेंगल बा आरुं जिरनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनावहाय जोंङो हाखानानै दोननायहाय जेरैहाय दिग्लि लिट टि बिलाइ थाराइ। लाव फान्थाव हालदै बायदिसिनाखौ जोंङो होनानै बेयाव माला माला सुनाय जायो। आरोना नोंथां माला सुनानैहाय बेखौ जोंङो। मोसौनो गानहोनाय जायो बेनि उनाव मोसौनो गानहोखांनानै जोंङो। ननि गलि उखुम बाथौ थानसालि। बेफोरावबो जोंङो मोनसे मोनसे थुना दोननायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां बेनि। उनावहाय जोंङो मोसौखौ गलिनिफ्राय दिहुनना बेनि आसुगुरबा गंआव जोंङो। थाव जानायखौ फुनना होनाय जायो आरो ना नोंथां बेनि उनावहाय जोंङो ननि। थौ जायखौ बुङो थौ बे थौनिफ्राय जोंङो हांगारखौ। एरखना लानाय जायो आरो ना नोंथां थालिर बिलाइफोराव। बेनिफ्राय एरखनाय हांगारखौहाय जोंङो मोसौनाव थफा थफा फोननानै। फोनना होनाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनाव फोनखांनानै जोंङो बे। खौ दैमा बा बिलोआव थुखैनो लांङो आरोना नोंथां। थुखैनो लांखांनानै जोंङो जेब्लाना बेखौ थुखैनानै। लाबोखांङो अब्ला जोंङो दुब्लि फारसे होलाङोब्ला जोंङो बै हाखानानै दोनखानाय एसे। से लाव। फान्थाव थाराय हालदै बायदिसिना होनायखौ जोंङो माइब्रा। मायब्राबो होनाय जायो आरोना नोंथां बेखौ सारै सारैहाय जोंना। बरनि मोनसे खुगा मेथाइ दंङ आरोना नोंथां बे मेथाइनि मुङानो जादों। लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि। खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा बलद बायदि। जा होननानै जोंनि बर हारिनि सुबुंफोराव फोथायनाय दं आरोना नोंथां। बेबायदिनोहाय जोंङो मोसौ बैसागु। खौ फालिनाय जायो बेनि उनावहाय जोंङो जेब्ला मोनाबिलि सम जायो मोसौखौ लाबोनो अब्ला। जोंङो बेयावहाय लाइजौ लाय गांसे बनानै। बेयाव फुजाबो होनाय जायो आरोना नोंथां फुजा होखांनानैहाय।
जोंङो मोसौनो गोदान फागाखौ होनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जों। जेब्लाना जोंङो बैसागुनि से खालार फैयो अब्ला जोंङो नखरावहाय दुगै। स्रां लोबस्रां न'नि थानसालियाव जोङो आलारि बाथि लगायनानै फुजा फाथाल होयो आरो ना नोंथां होखांनायनि उनाव जोङो गामिनि थानसालियावबो थांनानै खुलुमैयो बेनि उनावहाय जोङो गामिनि लाइब्रेरियाव ज जानानै हाय गासिबो बोराय बुरै गथ' गथाय आदा आब' जानाय गासैबो ज' जानानै जोङो बोर लालाय लायोनो आरनो नोंथां बिदिनो जोङो गोदोर जानायखौ खुुलुमो बा जोङो जोंनि उन्दै जानायखौ जोङो ओ सनमान होयो बेबायदिनो जोंनि बेखे बैसागुखौ फालियो आरो जेब्ला नै सान जायो अब्ला जोङो जोंनि बर'निनो दोरोङारि गाननाय जोमनाय जेरै आइजो माहारिया गानो दख'ना गोमो फास्रा गोजजा ओ ब्लाउस गोजा आर'नाइ बेबायदिनो लानानै जोङो ओ गामिनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरा ज' जानानै बैसागु मोसानो थाङो आरोना नोंथां जोंनि बर'नि दोरोङारि दामनाय देनाय जेरै खाम सिफुं जथा बेफोरखौ लानानै जोङो बै बैसागु मोसानो थाङो आरोना नोंथां ओ बेनि उनावहाय जोङो बैसागु मोसाखांनानै मोननाय जेनबा जोंनो न' न' मागिनायाव जोंनोहाय न'खरनि सुबुंफोरा माइरंबा फैसा हरो ना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां थारैनो
बे माइरं बा फैसा हरनायखौ जोङो ज' खालामनानै ओ जेब्ला जोङो बैसागु मोसााखङो अब्लाना जोङो बेखौ लावखार ओंखाम जायो आरोना नोंथां
औ नोंगौ
नोंथांमोननिखौबो बेबायदिनो बैसागु फोर्बोखौ फालियो नामा नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायथिना होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां ओं गिबियावनो जोङो बैसागु बुङोब्लाथ बैसागुआ जोंनि बर' हारिनि मोनसे दै फोर्बो आरो बैसागुआ जोंनि बर' फोरनि गोदान बोसोर जोङो बैसागु बोथोरखौ मोननै बाहागोआव फालिनाय जायो जोंहा सैथ' दाननि लास्टावहाय जोंहा मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो गिबियावनो जोंहा मोसौ बैसागु फालियो मोसौखौ थुखैनो थाखाय गोबां मुवा बेसाद नांगौ जायो बेखौ जोंहा सानसे सिगाङावनो नागिरनानै गामि गामि बा बाजारनिफ्राय जोङो लाबोनानै दोनफैनाय जायोना ओ बेफोरनो जाहैबाय फान्थाव दिग्लिलिथि थाराय थारा हालदै आरो गोबां मुवा औ बैफोर मुवाखौ जों ओ मोसौ थुखैगोन दिन खालि फुङावनो सिखारनानै दुगैनानै फिसा फिसा हानानै लानाय जायो । आरो औवा औ औवाजों आरमजिरनानै जोंहा बेखौ गिबियावनो माला सुग्रोनाय जायो बिनि उनावहाय जोंहा साराय बा थौ थौनि हांगारखौ हल'ना लानानै ओ थाव गुबै जों लगायनानै लाग्रोनाय जायो बिनि उनावहाय जोङो ओ औवा मोनथाम खाजबनानै मोसौनि बिखुंआव थुनानै होनाय जायो आरो। बिनि उनावहाय जों जायफोर माला बानायनायमोन माला सुनानै बैफोरखौ नख न'नि अख मुदा मुदा थुनानै दोननाय जायो आरो जोंहा गलियावबो थुनानै दोननाय जायो बिनि उनावहाय जोङो मोसौखौ गलिनिफाय दिहुनना लाबोनानै नो ओ गावनि फुख्रि बा दैमाफोराव जोङो थुखैनो लाङो जेब्ला जोंहा थुखैयो मोनसे खुगा मेथाइबो रोजाबनाय जायो नोंथाङा जायखौ फोरमायनानै थांबाय बेबायदि जोंनिथिंबो रोजाबनाय ओ जायो बिनि उनावहाय जोंहा मोसौखौ थुखै खांनायनि उनाव जोंनि जायफोर फिसा-फिसा हानानै लिनाय मुवाफोर बेफोरखौ मोसौनि बिखुङावबो सारनानै होनाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोंहा दिगिलिटि आरो थाराय थाराजों मोसौखौ दुब्लि फारसे होनानै लां नाय जायो‌ बिनि उनावहाय जोंहा सानसेनि थाखाय मोसौखौ दुब्लियाव हेंगारनानै दोनबोनाय जायो। बिनि उनावहाय जोंहा मोनासि सम जायोब्लाथाय मोसौनि थाखाय मोनसे गय फुजा बावनायबो जायो। बै फुजायावहाय औ मोसौफोराव जा गोजाम दिरुं बा फागा होनाय दंमोन बेफोरखौ सोलायनानै जोंहा गोदान फागा होनायबो जायो।
औ औ
औ आरो बै सानखालि जोंहा ओ गोबां मैगं-थाइगंबो जानाय जायो जेरैहाय थालिर फस्ला, फुंखा, लाफा सायख', औ ओ खान्थाल मुसिनाय बा थाइजौ गोरलै दिंखिया बैफोरबायदि मैगंखौ जों हा एवनानैबो जानाय जायो बै सानखालि ओ खायफा खायफा सुबुंफोरा बेखौ बेदरजोंबो जानाय जायो आरो खायफा खायफा सुबुंफोरा बेखौ ओरै नो एवनानैबो जायो आरो नोंथां। आरोबाव जोंहा नैथि सानखालि मानसि बैसागु जायो बै सान खालि जोंहा गिबियावनो फुङावनो सिखारनानै न' बां लिस्रोननायनि उनाव जोंहा गिबियावनो जोङो ओ बाथौआवहाय न'नि सावग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय जोंहा जोंनि थैनानै थांनाय आयं आबै आबौ बिसोरनि थाखाय गोथैसि बावनायबो जायो बिसिनि थाखायबो जोंहा दख'ना गामसा बावनाय जायो बिनि उनाव जायफोर सुबुङा जौ बा थांखु सेरेब लोङो बिसिनि थाखाय बेफोरखौबो बावनाय जायो आरो बेनि उनावहाय सौराय बा गय फाथै बेबायदिबो बावनाय जायो आरोना बेनि उनाव हाय जोङो जोंनि न'नि गेदेर सुबुंफोर बिमा बिफा बा बिबै बिबौ बिसोरखौ जों गिबियावनो खुलुमग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय जोंहा औ गामि गामियावबो जायफोर सुबुङा बोराय बा बुरै बैसोनि बिसोरखौ जोंहा गामि गामियावबो खुलुमनाय जायो बिनि उनावहाय जोंहा सानजौफु समावहाय जों गामिनिनो गासिबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय ओ गुबुन मोनसे गामियाव बैसागु मोसानो थांनाय जायो जोंनि बर' हारिनि दं ख'ना गामसा गाननाय जोमनायखौ गाननानै जेरैहाय हिनजावफ्रा दख' न बिदन जा आरोबाव आर'नाय फा स्रां हौवाफोराबो गामसा आरो ओ दानि गोदान मुगायावथ' जोंहा आर'नाइ गस्लाबो ओंखारबाय बेखौ गाननानै जोंहा मोसानाय जायो जेरै बर' हारिनि दामग्रा दामजु खाम जथा सेरजा बेफोरखौ जोंहा लांनानै मोसानाय जायो ओ बेनि उनावहाय जोंहा मोसा मोसायै जेब्लानोखि स्नि सान जायो अब्ला जों गामियावनो रंजानाय जायो आरो गामियाव बै रंजानायावहाय जाय सोरबा सुबुंफोरा जोंनो अननानै रांबा माइरं हरो बैफोर माइरंखौनो जों दोनथुमनाय खौ जोङो जमायै थानाय ओह जमायैहाय जोंहा लावखार ओंखामबो जानाय जायो आरो बै सानखालि जोंहा गोबां रंजानाय मोसानाय खेला गेलेनाय बेफोरबायदि गामि गामियावनो मोनसे फासनबो खुंनाय जायो
औ नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बबेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा नोंथां जोंना समाबो जाबाय
सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिफ्राय औ आङो मिथियो गोबां बाथ्रा मिथि औ
उनफोराव लोगो मोनफिनगोन नोंथां
औ नोंथांनिसिम साबायखर गोजोन्थों
औ